औ खोनादों ना?
हेलौ खोनादों
औ खोनादों
औ दे खोनादोंब्ला मोजाङानो जाबाय ओ
होमबालाय ङो बे समाव डायरेक टपिकआवनो रायज्लायसैने
औ जागोन दे नोंथां औ
औ माने जोङो दायो बे बेफोरनि सोमोन्दै माने जोंहाथ आबाद मावनायनि सम नालाय बेनिखायनो बेनि सो सायावनो जोङो दसे रायजलायनोसै ना मा होनो नोंथां
औ जागोन दे नोंथाङा रायज्लाय जागोन
औ औ माने दाथ' दैज्लां बोथोर बोथोरनि सम नालाय ओमफ्राय बे फार्स्टआव जोङो बे दासान्दि नोंथांमोननिथिं बोथोरा माबायदि जाना दङ नोंथां। एसे बोथोरनि सोमोन्दै खिथानो हागोन नामा?
बोथोरा थिगानो दङ नोंथां बाराद्राय सान्दुंबो गैया इदिनो निजोमै सायहाद्रायबो नङा जोम जोमैनो बार दङ आरोना।
औ। ओमफ्राय अखाफोर दङ दङना गैया नोंथां
अखायाथ गैया नङा दङ दंनाया बांद्रायबो नङा एसे एसे ओरैनो फ्रि फ्रि सम लानानै फैयो आरो
औ औ औ ओमफ्राय दा नोंथांमोननि बे जायगायाव नोंथांमोना दायो दा दासान्दि थानाया बे गामि ओनसोल ना थावनारि ओन्सोल नोंथां?
जोंनि दायो थानाय जायगायाथ गामि ओनसोल नोंथां।
औ होमबालाय थिगानो दे बेनिखायनो बे गामियारि ओनसोलबालाय थ' नोंथाङा बे आबादनि सोमोन्दै एसे मोनथिगौ जानो हागौ। स' नोंथांमोननिथिं ओरैनो ओ दा बे आबाद मावनायफोराव दा माबायदि आबाद मावो ओ बिनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? मानोना दा जोंनि ओ जोंनि गामिनि बादिबोलाथ' जों गामियारि ओनसोलनि मानसि नालाय दाथ' बे गामियारि ओनसोलनि मानसिफ्राथ' जेन बयबो आबादखौ मावखायो बेखायनो नोंथांमोननिथिं बे गामियारि ओनसोलब्लाबो जायगा जायगाथ' जेनेबा गामिब्लाबो बे आबाद मावनाया एकदम जोबथारबाय गैला आबाद मावनायनायनि गैला बिदिनो बायदिसिना खामानि मावनानै जायो साख्रि मावनानै जायो नाथाय नोंथां थां मोननिथिं दायो माबायदि बेबायदि आबोद आबाद मावनायफोर मानसिफोर दंङ ना गैया नोंथां?
दङ नोंथां।
औ। ओमफ्राय ओरैनो बे आबादखौ दायो माबायदि मावो नोंथां नोंथां? माने जाय ओ गामियावहाय
आबादनि सोमोन्दै सुंद'यै आं नोंथांजों बेखौनो सावरायनो सानबाय। ओ जे आबाद होनोब्ला जोङो आबाद खौ जोङो मोननै रोखोमै बा मोननै बोथोरावहा जोङो
जोङो मिथिनो दैज्लां बोथोरनि मोनसे आबाद आरो मेसें बोथोरनि मोनसे आबाद। ओ दायो आथिखालावहा जोंनि माबायाव सोलिबाय थानाय आबादा जाहैबाय जोङो बांसिनैनो जोङो मिथिनो मोन होनोब्ला दायो ओ जोंनि दायो गामि ओनसोलाव बा जोंनि दुब्लियावहा जों मावबाय थानाय आबादा जाहैबाय बे माइ आबाद, ओ माइ आबादखौ जोङो बयबो मावो होनब्लाबो जोंनि जानाय आदारनि थाखाय जोङो बयबो मावो होनब्लाबो जोङो जेबो भुल बुंनाय जाया। ओ माइ आबादखौ जोङो फार्स्टावहाय ओ जोङो माइज्लियै जायखौ जोङो माइज्लि बुङो बेखौहाय जोङो लाबोनानै एवनानै जोङो बेखौहा जोङो ओ देर मास बा मास मोनसे जोङो बेबायदि जोङो दुब्लियावहा जोङो फोनानै दिनो फोनायनि उनाव बे माइ माइज्लिआ ओ खोथिया महर लायौ खोथिया खाथियाखौ जोङो जेब्ला जों नि दुब्लियाव जोंनि फोथाराव जोङो
एवनानै जोङो हाखौ मोजाङै फोमोननानै जोङो बे खोथियाव जोङो सम जा जायोब्ला खोथियानि बैसोआ जुदि नाय जायो जोङो बेखौहाय जोङो गायो जायखौ जोङो माइ होननानै बुङो। ओ बे माइखौहाय जोङो ओ दायो दैज्लां बोथोरावहाय मेसें बोथोराव जोङो ओ बुङो बे माइयावहाय जोङो बिनि माइयाव नांगौ जानाय ओ मुलिफोरखौहाय हासारफोरखौ जोङो होयोब्ला जोंनि हास्थायनाय बायदियै जोङो बिनि फथा थाइखौ जोङो मोननो हायो। ओ बे माइ गैयाब्ला जोंहा जोंहा जोंनि जानाय आदारा जोङो आन्दायो होनब्लाबो जोङो ओ ओ फुल बुंनाय जानाय नङा ओ दैज्लां बोथोरनि आबादा जोङो बे बे खौ बुङोमोन जों ब ओ नोंथाङाबो बिनि सोमोन्दै सुंदै सावरायनो हागोन।
औ
आं ओ मबां बुंनायनि सिगाङाव नोंथांनिफ्राय आरो आरो मोनसे लुबैदों नोंथांक्षदासान्दि नोंथांमोननिथिं दि बे माइ गायनाया बे मानसिफोरानो गायगासिनो ना ना बे मेसिनफोर दों गायो नोंथां एसे खोन्था जागोन नामा।
औ खोन्था जागोन। दावहाय ओ जोंनि जोंनिथिंजाय ओरैबायदि दायो जौगानायखौ सोलायबोनायखौ जोङो नुनो मोनदों। ओ मेसिनदोंथ' जोंनियाव बेयावहा रावबो गायफेरनाय जायाखै ओ जोंनि जायगायावहाय
औ
दायो ओ सोरबाबा बिदिनो गायनायनि बेलायावहाय गायनाया एसे जोंनियावहा खम जाबोदों आरो ना ओ बिदिनो गायोब्ला जोंनियावहा खरसाया बारासिन थाङो जेरै जोङो ट्रेक्टर एवनायजों लोगोसे जोङो खो थियायावहा जों खोथिया फुनोबोला जोङो बे खोथिया फुनायाव जोङो मुथायावहा जोङो द' रां होनानै जोङो मुथायाव फुहोनाय जायो। बे द' राङावहा गोबाङैनो खरसा जानाय माइ गायनाय बेलायावहाय ओ जोङो सासे हाजिरा
जोङो माइ बेनो नैजौ रां होनानै जोङो गायनाय जायो बेयावखाय ओ माइ गायनायनि थांग्राखाय दायो नि दायो फोनानै होयो। जोङो बेखो बांसिनै नुनो मोनदों आरोना नोंथां।
औ औ औ।
फैयोब्ला जोंनि खोथिया फुनायनि हाजिराया आरो जानाय लोंनायनि खरसा रैखा जायो आरो बिनि थाखाय जोंनि जायगायावहा खोथियाखौ फोनाय जायो माइ हिसाबै।
औ दे जोबोद मोजां नोंथांनिफ्राय बेखौ जेनेबा खुथिया फुनाय गायनायनि सोमोन्दै आङो मिथिनो मोनबाय। गोजोननाय मोनबाय। थिग बेबायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनोसै जेनेबा बिदिनो दा जोंनिथिंबो माने बिदि मेचिनदों गायनाया दा सफैथ'वाखै अबाबबो बहाबा बहाबा बेबायदि जागासिनो दङ अब्लाबो जोंनि ओनसोलाव बे मेसिनजों गायनायफोरा दा दासिमहालागै सौफै थ'वाखै जोंहा माने बिदिनो बे हाजिराफोर गायहैयो आरो। आरो नोंथांमोना जि माने बेलासियाव बेसेबांफोर खोथाय नाथाय जोंना माने माबा आरो सानसे बेबायदि आरो बेलासेल' नङा माने सानसे फुंनि आटटानि ओमफ्राय ओ बेलासिनि सारिथासिम उम माने हाजिरा सिस्टेमसो नालाय माने बेखो बेबायदि गायो आरो। आरो सानसेयाव जोंनिथिं ओ बेसां ओ थामजौ बाजि रां होनांगौ जायो आरो बे गायनायफोरखो। माने सासेनो थामजौ बाजि रां माने बिसोरनो होनांगौ जायो आरो। बेबायदि। दा बिदिनो दा जोंनिथिं गोबां दा बेबायदिनो बुरैफोराबो बेबायदि हाजिरा गायनो थाङो आरो सिख्लाफोराबो जायफोरा ओरैनो थायो बिसोरो जेनेबा बेबायदि माने हाजिराफोर गायनानै बिसोरो गावनि नांगौ जानायफोरखौ जेनेबा सुफुंनो हादों आरो।
औ औ नंगौ औ।
ओ थिग बे बायदिनो दायो जोंनि ओनसोलावथ' सिगाङावथ' बेबायदिनो ओ माबा सिगाङाव सिगांनिख्रुइ दायो जेनेबा जोंना बे आबाद मावनायफोरा एसे बारासिन जाबोबाय आरो मानोना माने सिगाङावथ' बांसिन मानसि फोरानो मा खालामोमोन बिसोरो माने माखासे ओरैनो था-थानाय मानसिफ्रा बिसोरो कम्पानियाव माने बिदि खामानि मावहैयोमोन आरो ना थाय दा माने बिसोरो कम्पानियावबा मानो बिसोरो जेनेबा मावथला नाथाय दा बे आबाद मावनायखौ एसे बे माइ आबाद मावनायखौ एसे माने बारा मानोना बिसोरो जेनेबा बे तिन मास सारि मास जुदि एसे खस्थ' खालामनानै जुदि बे आबादखौ मावनानै लायोबा माने बिथिं न- मास आथ मासखो माने आरामसे बिसोर माने जानो हायो होननानै बेफोरो खोरानखौ माने बिसोर दा बे आबाद मावनायाव माने बारा गोसो होनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो
औ
माने जा माने साख्रि मावनायफ्राथ' मावखायो अब्लाबो साख्रि मावनाय मानसिफोर हाबो जोंनि ओनसोलाव माने बिसोरो आबादा थाखायो आरो साख्रि माव- ब्लाबो जेनेबा बिसोरो आबाद मावालासे थाया आरो माने बे जानायनि थाखाय जेनेबा जिहेतु गा- फ्रेस बेबायदि गायनानै जेनेबा बेबाय जेनेबा बिखौ बिसोरो माइखौ गायनानै लाखायो आरो बिसोरो बेबायदि नोंथां
औ औ औ
खोना दोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां। दे बिदिब्ला जोङो औ बिदिब्ला जोङो बे आबादनि सोमोन्दै सावरायनायखौ जों बेसाङावनो दोनथ'नोसै गोजोन- थों नोंथां दे